थां
औ खोनादों।
औ नोंथां दा नोंथांजों। हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओंखायनो आं एसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन जोंहा गोदाय गोदायनिफ्राय बर' सुबुंफोरा माबा मोनसे बेराम आजारफोर जायोब्ला जोंहा मिथिंगानि निफ्रायनो मोननाय फिसा मुवा बेसाद बेफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ माखासे समाव बेराम आजारफोरखौ सोखायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ दा बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे सावरायजागोन नामा नोंथां नोंथांजों?
सावराय जागोन सावरायजागोन।
औ औ दा अब्ला जोंहा पक मेडिसिन एबा दोरोङारि ओ सुबुं मुलि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मिथिखायो जानांगौ। नोंथाङाबो मानोना जों गोबां समावनो बबेबा बबेबा जालुबाय थानाय बेरामफोरखौ सोखारनो थाखाय जों गावनो बाहायो। जेरै जोङो मोननो हायो बिदिनो उदै सायोब्ला जोंहा जोङो उन्दै समाव गोबां जों सुमफ्राम बिजौफोरखौ जालाबायायोमोन आरोना नोंथां। बेफोरबायादिनो जोंहा। गायोमोनबो लोमजानाया गाया नङालाय एबा उदै सानाया गायोमोनबो। बिदिनो जोङो खायसे खायसे बेरामखौ सोखायोमोन आरोना उन्दै समावबो। दा आथिखालाव। नाथाय बेफोरखौ बांद्राय बाहायनाय जालिया मानोना आथिखालाव जोंना डक्टर बायदिसिनानि मेडिसिन ओ टेब्लेट बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बेफोरखौसो जों बांद्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना बेफोरबायदिबो जोंहा। मानसिफोरा बांसिन जोंहा जेरै गोलोम बोथोर जाहांबा जोंहा थाइजौ गोरलै ओंखारो नङा होमबा नोंथां? बै थाइजौ गोरलैखौ जानानै जोङो जेब्ला जानानै दै लोङो अब्ला जोंहा सिसावनाय बेरामफ्रा जालाबायोमोन आरोना गोदो उन्दै समाव जोंनियाव। दा बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा मा खालामगोन मा खालामा जायो सम लानानै जोंहा बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो सुबुं मुलि हिसाबै जोंहा आथिया थालिरफोरखौनो जानानै जोङो बेफोरबायदि बेरामखौसो सोखायोमोन आरोना गोदोनि समाव। दा बे नि अनगायैबो जोंहा बे थालिरनिनो जा मादा एबा थालिरनि जा दै बेखौ जों इउस खालामनानैबो जोङो खि लाव लाव गनायखौ जोङो होबथायोमोन आरोना। बेखौ नाथाय बांद्राय बाहायोब्ला बियो बोरैबाबो जानो हागौ बेखौ माने लिमिटेद बाहायनांगौ आरो ना एसे जखानि बाहायनांगौ। बांद्राय जों बाहायोब्ला ओ गोबां गिदिर बेरामावबो जों गोलैगोनबो जानो हागौ मानोना बियो देहानि थाखाय मोजांबो एखनबा बांद्राय बाहायबा गाज्रि बुंनो थांङोब्ला जोंहा जिखि बुस्थुआनो जाया मानो जेरै ओंखाम खौनो लानो हायो जोंङो। बांद्राय जायोब्ला जोंहा देहानि थाखाय गोबां खहा जायो होननानै जों ओंखामखौबो मिथिनो मोननाय जायो मानोना जोंङो जायखि जाया बुस्थुखौनो बांद्राय इउस खालामोबा जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि होननानै जों मिथियो बेबायदिनो जोंहा सुबुं मुलिनि बिथिंङावबो बेफोर थालिरनि जा दै बेफोरखौ जोंङो बांद्राय लोंङोब्ला जोंङो खायसे खायसे गोबां गिदिर बेरामावबो गोलैगोनबो जानो हागौ आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा सुबुंनि मुलि हिसाबै जोंङो ओ लोमजाखुरनाय बेराम जायो हबा नंङा होमबा नोंथां लोमजा खुरनाय बेराम जायोबा जोंहा बरि मुलिखौ जायो आरोना आथिखालावबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बायदिसिना गगा मोननाय खर' सानाय बायदिसिना जायोब्लाबो जोंहा बरि मुलिखौ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो एबा जोंबो जायो बेफोरबायदिनो जोंहा बरि मुलि खौ माबायदि बानायो होनना बुंङोबथ' जों बेखौ बांद्राय बुंनो हाया मानोना नोंथां जोंहा अजाफ्रासो एबा जायोबा मुलि बानायग्रा बिसोरसो जोंनो बे बरि मुलिखौ हरो ना नोंथां बेनिखायनो जोंङो बांद्राय मिथिया आरोना बेखौ मा मानिफ्राय बानायो। थेवब्लाबो जोंङो जानानै हमदांनो हायोदि खायसे खायसे दंफांनि रोदा बेफोरबायदि बिलाइ बिगुरफोरनिफ्राय देग्लिनानै बे बरि मुलिखौ बानायनाय जायो आरोना आरो बेयाव जोंहा बेै बानलु बानलु फिसा फिसा जोंहा मा बानलु होनो बेखौ बानलु बोदोन नामा होनो खायसे खायसे जायगायाव ओ खायसे खायसे जायगायाव बानलु फेरेंगिरिबो होनना बुंनाय जायो। बे बानलुखौबो होयो आरोना नोंथां बोरै मुलियाव जोंहा बेफोरबायदि लोमजाख्रुबाय थानाय समाव बे बोरै मुलिखौ जायोबा मोदोमफ एसे स्रां मोनो आरोना नोंथां।
उम।
आरो बेनि अनगायैबो जोंङो सुबुं मुलि हिसाबै जोंहा गुजुनाय बेरामाथ' सुबुंफोरनियाव जाबायनो थाखायो बेयो मोनसे सरासनस्रा बेराम। बियो सुबुंफोरनियाव जाबायखायो हिसाबै जोंहा बिनि थाखायबो जोंहा सुबुं मुलि हिसाबै जोंङो बै मोव बिदै एबा मोव बेरेनि रोसि बेखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना बेखौ लोंङोबा जोंङो जा गुजुनाय बियो खारो होननानै जों मिथियो आरो जोंबो गोदोनिफ्रायनो इउस खामो आथिखालाव जों बेफोरखौ इउस खालामनाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदि जोंङो गुजुनाय बेरामफोरखौ एफा- एनैखौ सोखारानो हायोमोन आरो ना नोंथां। आरो बिदिनो जोंहा आथिखालावबो गोबां सुबुं मुलिफोरखौ बाहायनाय खौ मोननाय जायो बेनि गेजेराव जोंङो दा जोंहा बबेबा समाव बबेबा हाग्रा- बंग्रा एबा बबेबा समाव बायदिसिना दानलु -दानला खालामनायाव जोंहा आथिं -आखाइफोरा माब्लाबा थुख्लाबो मालाबा बौवो बै समाव जोंहा खाथियाव डक्टर एबा मेडिसिनफोर मोनब्र'बा जायनि जाहोनाव जोंनिया गोबां थैफोर लस जायो एबा गयो बै थुख्लाबनाय जायगाफोरनिफ्राय बौनाय जायगाफोरनिफ्राय बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय एबा थैखौ होबथानो थाखाय जों मिथिंगायावनो मोननाय माखासे जा हाग्रानि बिलाइ बिगुर बेफोरखौ इउस खालामो जेरै जोङो जार्मन बिलाइ होनो बिदिनो अमा खि बिलाइबो होनना बुङो जों बेफोरखौ इउस खालामनानै एबा बाहायनानै जोङो थैफोरखौ गनाय बे लाबथायोमोन आरोना नोंथां दा नोंथाङा बेफोरो सुबुं मुलिफोर बाहायनायनि सायाव मायबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां
दा जोंनि बर' हारिनि सुबुं मुलिफोर होननानै बुङोब्ला जों गिबि गिबियावनो गोदो गोदाय जायनि जोंनि बर'फोरनि थानाय जायगाखौ जों गिबियावनो मिथिग्रोनांगोन माने गोदो गोदायथ' गोदो गोदायथ' बांसिनानो जोंनि बर'फोरनाव बेफोरबायदि डाक्टार बेफोरबायदि हस्पिताल बेफोरबायदिया जोबोद खममोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि थानाय जायगाखौ नायब्लानो मिथियो जे गुबुन हारिफोरा जेरै मोनसे थानाय जायगा एबा हा बिथाखौ ओरैबायदिखौ खौ नायो जेराव राजा लामाया मोजां नंगौ ना नङा आरो हस्पिटाल दंना गैया आरो लोगोसेयैनो स्कुल दंना गैया बे खोथाखौ जोंहा धरनिधर औवारिनि मैहुर जाय सल'मा बिजाब बेयाव मख'नाय दङ बे आरो थारैनो सैथोखा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा हाजो खाथियाव संसार जाबोनाय बेखौ जों मिथियो आरो जोङो गोथौयै बिजिरनानै नायब्लानो नुगोन जे हाजो खाथियाव थांनाय लोगो लोगोनो जोङो गोसोबायदि माने हा मोनो माने जेराव रिजार्भनि हा जेराव माने जेबो गोसोबायदि हादान सिफायबानो मोननाय हा आरो लोगोसेयैनो ओ जोंनि बर'फोरा जेब्लाबो ओ हा माने ओ हाग्रानिफ्राय जाग्रा आदार अदेबानि जेरै जोङो मै मैगं थाइगं फ्रियाव मोननाय आरो लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनो बेदर बायदिफोरखौ मोननाय बेफोरखौसो नागिरना थाङोमोन दा बेफोरबायदि जायगा फोरावथ' डाक्टार एबा देहा फाहामसालि थानायाथ' खोब समभाबना नङा मानोना जेराव लामायानो मोजां नङा आरो बेयाव डाक्ट थार सहैनायाथ' खोब गोब्राबनि बाथ्रा बेयावनो आरो जों मोनसे खोथाखौ दाजाबदेरनो हायो जे ओ गोदो गोदाय जेरै जोंनि बर' हारिया हाजो एरियायाव थाबोनाय बेनिखायनो खोब बिफां लाइफां आरो बेफोरखौ मुलि बानायनाय हुदाया माने बैफोरनिफ्रायनो सोमजिबोदों होननानै जों सानो आरोना दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जे जेरै बहाबा सौथुयोब्ला बहाबा सिखा बोयो्ला बहाबा दलाबो बा बेथ' जोंनि सरासनस्रा बाथ्रा सुबुं जिउआव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय होननानै जों बुंनो नांगोन बेयाव जोङो जेरै उम दा जेरै जोङो माब्लाबा समाव मोनामदारि हयथ' जोङो मालाबा थुलुंसि मालाबा जोङो बै मोनसे मैथा सिख्ला ना माबा मोनसे ना मैथा फुल होनो बे खौबो जों होनाय नुनो मोनो आरो जेरै जों नारजि फुल बेबायदिनो गोबां जोङो ओ सिफ्लेनानै जायफोरखौ जोङो होनायफोरखौ नुनो मोनो जेराव जोङो नंगौ थारैनो बेफोरजों जोङो थेखौ थाबथानायखौबो नुनो मोनो दा जों बेयाव दोरोङारि गियान होननाय लोगो लोगोनो जों मोनसे खोथाखौ गोसोखांग्रोनांगौ जायो दोरोङारि मुलि होननाय लोगो लोगो दोरोङारि गियान बे सिङाव हाबहैखाबाय आरो दोरोङारि गियान होननाय लोगो लोगोनो जों मोनसे खोथाया रोखा जायो जे दोरोङारि गियाननि ओंथिया बेनोदिे माने बे खामानिखौ सोरबा सासेया गोदो मावबोदोंमोन मावखांनायनि उनाव माबा मोनसे फोरमान मोनदों फोरमान मोन नायनि उनावसो बियो मोनसे फिरिनिफ्राय मोनसे फिरिसिम फैबायानो थादों नङाब्ला हयथ' जानो हागौ बे बबेबा मोनसे फिरियावनो गोमाबोगौमोन दा जोङो बेबायदिनो गोबां माने दोरोङारि मुलिफोर मोननो हायो जाय मुलिफोरखौ जोङो माने सावरायजोबनो हाया नाथाय जोङो सुद'यै सावरायनो थाखाय जों बाहागो रानानो हायो जेरै बिबारनिफ्राय फिथाइनिफ्राय बिलाइनिफ्राय बिदिनो बिगुरनिफ्राय बेफोरबायदिनो जों रोदानिफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो आरो जेरै जोङो ओ बिलाइनि गेजेराव जोङो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय सफारि बिलाइ बेखौनो जोङो बुंनो हायो आरो लोगोसे बेयाव दाजाबदेरनो हाबावो जों जेरै मानलु मानला बायदि बायदि जाबाय थायोबा गोबां सुबुङानो दिनैसिमबो थुलुंसि बिलाइ हयथ' निम बिलाइ बायदि बेफोरखौ होनानै जों माने उम दै गुदुङाव फुदुंनानै बेजोंनो दुगैनानै माने हामनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेरै खानायफोरखौ स्लिम स्लिम खालामनो थाखाय माब्लाबा जोङो आमलाइ बिलाइफोरखौबो देग्लिनानै माबा खानायाव फुननायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बेबायदिनो आथिंफोराव बिदिनो हा हाबनानै ओ आसुगुरफोर गाज्रि जानाय माबा जानाय बेफोराव जोङो जेरै जेनथ'खाखौ मोनसे देलायनाय हिसाब आरो लोगोसेयैनो जोङो बेखौ फुनना लानायनि गेजेरजों हामो होननायखौबो जों मिथिनो मोनो आरो
औ औ
दा जोङो फिथाइफोरनि गेजेराव जोङो फिथाइखौ हमनानै लायोबाथ' जेरै जों गिबियाव माबा मोनसे जेनेबा मुलि बायदि बायदि बेफोरबायदि मोनजाबा एबा जोङो माब्लाबा जुमायारि बायदिसिनाफोरखौ बांद्राय लोङोब्ला जेरै जोङो न'आवनो थानाय नारें खागुजि एबा नारें लेबु होनो जायखौ बेजोंनो जोङो दानगार होनायखौ नुनो मोनो फिथाइनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो गोबां फिथाइ दं जेरै जोङो नागिरबानो मोनगोन थाइजौआबो जेरै जोङो गोखैफोरनि थाखाय बे खौ जोङो मिथिनोनो हाबाय जेरै थाइजौ थाइखा बायदि बायदि गोखै जिरादफोरखौनो जेरै जोङो माबा मोनसे रियेक्सननि थाखाय दानगारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा
औ औ
दा जोङो बे बेफोरनि सायाव गोथौयै बिजिरना नायोब्लाथ' जोङो माने खोब आरो बिजिरबावनांगौ खोब आरो बोखांनांगौ दंबावो बेनि बागै नोंथाङा सद'यै माबायदिब्ला जोङो बोखांनानै लिरथुमनानै दोननो हागोन होननानै नोंथाङा सानो बेनि बागै ससे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ नोंथां दा जोंहा बेफोरनि बागै सावरायोब्ला बेफोरनि बागै लिरथुमना दोननो सानोब्ला जोङो ओ गोबां जायगाफोराव जोङो बेरायनांगोन जाय जायगाफ्राव दासिमबो जोङो बेफोर सुबुं मुलि बाहायनाय रोंगौथि गोनां मानसिफोरनियाव थांनानै सोंनानै बेखौ लिरख'नानै दोननो हानांगोन आरोना नोंथां अब्लाना जोङो बेखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे गोबाव समाव बाहायफिननोबो हागोन होननानै